औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां आं दायो फ्रियैनो दङ।
औ औ। दे बिदिब्ला नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला जोंहा मिथिंगानि जाब्रबथाय दैबानानि सायाव एसे सावरायदोनि।
औ जागोन नोंथां, नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो।
औ औ जागोन नोंथां। जोंहा दैबाना होनोब्लाथ' बयबो मिथिगौ। बियो मोनसे मिथिंगानि जाब्रबथाय। बेयो आर्टिफिसियेल बा सुबुङा बानायनाय नं ङा बियो मि थिंगायावनो सोमजिनाय मोनसे जाथाय। जोंहा बेखौ दैबाना होनोब्ला जों
बुंनो हायोदि मोनसे ओ दैमा दैसा बायदिफोरा माने बांद्राय दै उसिफावनानै माने बांद्राय ओ खर'आव बा हाजोआव बांद्राय अ अखा हायोब्ला, बे दैया उसिफावनानै जोंनि हायेन ओनसोलाव गो बां माने खहा खालामनाय बायदिफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो। जोंहा बे दैबाना जानायनि जाहोनखौ बुङोब्ला जोङो बोथोरखौ बुंनो हायो। बो थोराबो ओ बोथोरा सोलायनाय बा दैबानाया बांद्राय जानाय आथिखालाव जोङो गोबां नुनो मोनसै।
आथिखालाव गोबां बेबायदि जानायनि आन्दोआव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो सुबुंफोरखौबो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि आथि खालाव जोंहा गोबां दिनै बिफां लाइफांफोरखौ दानफायबाय आरो बेबायदिनो बिफां लाइ फांफोरखौ दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा बोथोरा थि गैला। अखा अखा हानांगौ समाव हाला आरो हानाङि समावबो गोब्राब अखा हानानै माने जोंहा गोबां दैबाना बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनसै। बेबायदिनो जेरैहाय जोंहा दैसा दंग' बायदि लैथो लैथोमा बे फोर मि जिंफोराव जोंहा गोदोनि समाव गोबां बिफां लाइफांफोर दङ मोन। जोंहा अखा हानानै दैया गोबां बुंबोयोब्लाबो बाङोब्लाबो जोंहा बेफोरो माने जोंनि
हायेन ओनसोल, बेफोरखौ माने इसेबां खहा खालामामोन। नाथाय आथिखालाव गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै। मानो होनोब्ला जोंहा बिनि दैमा दैसानि साखाथि फाखाथि थानाय बिफां लाइफां फोरखौबो दानफायनानै होबाय। जायनि जाहोनाव गोबां हा खुरखानाय, हा गिसि खानाय बेबायदिखौ जोङो माने नुनो मोनसै आरो जोंहा दैमा बा दैसा सानि सेराव ओ गोबां रोदा गोनां जेरैहाय औवा बायदि बिफांफोर थायोब्ला हा खुरखानाय बा हा गिसि खानाय बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रैखा मोननायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ माने फोजोबस्राङाबा जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ गोबां फोजोबनायनि जाहोनाव जों सुबुंफोरा जों जोंनो खस्थ' मोननो गोनां जादों जोंजों लोगोसे जोंनि मिथिंगायाव थानाय जिब जुनार बायदि फोराबो माने गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों खायफाया जिउ गोमानो गोनां जादों बेबायदिखौ जोङो माने दैबानानि गे गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो ओ जुदि दै बाना जायोब्ला जोंनि हा गिसिखानायजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला न' थानायफोराबो माने ओ बे न'आ गिसि खानानै गुगानायनि सान्स थायो आरो बे जों लोगोसे जिब जुनारफोरा ओ अकसमातनो बे दै बानाया देरनानै फैयोब्ला बे दैमाबा दैसाखथियाव जिब जुनारफोरा दङब्ला बेफोरखौ बुसुमनानै लांनाय आरो
न' लोमसावनाय बेफोराव माने जिब जुनारफोरा गोबां गोजाव लांनानै थैनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खायफा खायफा खायफाय ओनसोलाव जोङो सुबुंफोरखौबो थैनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनाव बा आन्दोआव जों सुबुं माहारियानो दङ होननानै जों बुंनो हायो जोंहा गावनि दैया गावनि लामाजों बियो थांखागोन नाथाय बेखौ सुबुं माहारिया
होथेनानै बा बेनि दैनि लामाखौ गुसेब खालामनानै होयो जायनि जाहोनाव बियो उसिफावनानै सोरनिबा न' सोरनिबा जिब जुनार बायदि बायदिफोरखौ माने खहा खालामलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो गोबां ओ सिटि बा नोगोरफोराव दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो दैबाना जानानै ओ दैआ माने थांनो लामा गैया जायो थांनो लामा गैया जायोब्ला बे न'नि सिथ्ला बा न' सिङावनो हाबनाय आरो जिब जुनार खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां दैबानानि गेजेरजों गोबां खहा जानाय खो नुनो मोनो ओ खाइभ फाया फरायसालियाव थांदोंब्लाबो जुदि बे दैमाबा दैसाफोरा दैबाना जानानै होयोब्ला बेखौ बारलांनो हाया गोदोनि समावथ' गोबां बेबायदि नुनो मोनोमोन मानो होनोब्ला जोंहा औवानि दालां बायदिफोरल' बानायनानै दोनोमोन नालाय बेनिखायनो बेजों बारलांनोबो गोबां ओ जोंहा खस्थ' जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिनिखायनो जोंहा फरायसालियाव थाङोब्लाबो थाबैनो मोनहैगोन लामाखौबो जोङो गोबां फाखोरसे गोलाव लामाजों गिदिंनानै थांनो गोनां बेबायदि जों दैबानानि गेजेरजों जोङो
बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो जोङो दैबाना जानायखौ जोङो सुबुं माहारिखौनो जोङो बुंनो हायो आरो मिथिंगानि जाब्रबथाय थेवब्लाबो जोङो बिनि आन्दोआव सुबुं माहारियाबो दंफायो होननानै जों बुंनो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो नोंथाङा ओ दैबाना मा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा माखासे जाहोन फोरबो बुंलांबाय बेनिफ्राय आरो माखासे ओ राहाफोरखौबो बुंलांबाय नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथोमार। ओ जोङो नैबे दैबाना जानायखौहाय मिथिंगायारि जाथाय एबा जाब्रबथाय होननानै गोदोनिफ्राय मोन मिथिबोदोंब्लाबो आथिखालाव सुबुं माहारिनोबो आखाइ दङ होननानैहाय बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला ओ सुबुङा गावनि खाबु बायदियै गोबां ओ दैमा दैसाखौ उलथां फालथां गाव जायगानिफ्राय गुबुन जायगाथिं दैथायहरदों। दहाय नोंथाङा जा बुंलांदों बेनिफ्राय आरो गोबां टाउन सहर सोमजिबाय ओ दैमानि साजोंनो दालां बानायबाय बिनि साखाथियावनो दैमाखौ फुसेबनानै ओ गोबां न' बां लुनानै थाबाय लामा बानायबाय बेफोरनि थाखाय नो बे दैनि खारथायाबो गावनि गोसो गोसोबायदि गुवारै थांनो हायै जालांबाय जेरावनोखि ए एसे अखा हायोब्लानो बबेथिं थांगोन बबेथिं थाङा बियो ओ बोरि ओनसोलफोराव लोमसावहैनो गोनां जाबाय जेरावहाय गोबां खहा बा दुखु खस्थ' सहाय नांनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय आरो बुंबावनो हायो जोंहा गोबां बिल्डिं लुबाय टाउन सहर बानायबाय ओ दा बेफोराव माखासे द्रेनफोर थायो जेरावनोखि दै थांहोनाय बे ड्रेनफोरा जोबोर फिसा फिसा।
औ
दा बेयावबो दैया थांख'नोनो हाया। आरो ओरैबायदि थासा रि फैबाय जे बेफोर ड्रेनफोरावहाय मोनसे सेवनानै थाङै जिनिसफोर जेरैहाय प्लास्टिक ओ बेफोरखौहाय बा गारनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जेरावनोखि एसे अखा हायोब्लानो नो नैबे दैया थांनो हायै जानानै नांथायो नांथानानै बे ओनसोलाव उसिफावो जेरावनोखि गिदिर दै बानाय एसे अखा हायोब्लानो गिदिर दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरावनोखि गोबां हान्था मेलानिबो खहा ओ खहा आरो खैदां खैफोद सैनांनायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बबेबा दा बसे जायगायाव इमारजेेनसियाव थांनो गोनां जायोब्ला बियो दैबानानि थाखाय गावनि खामानिखौ दोन्थ'नो गोनां जागोन बा थांनो हायै जागोन फरायसालियाव फरायसाफोरा थांनो हायै जागोन सोरबा ओ देहायारि जेंना जानानै डाक्टरनियाव देहा फाहामसालियाव थांनो नागिरोब्लाबो बियो दैबानानि थाखाय मोनसे समावहाय मोनहैयाबो जानो हागौ ओ बेफोरो जोंनि जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो दा बिनि खायनो जोङो बेफोरनि फ्राय रैखा मोननो थाखाय माखासे राहा लामाफोरखौ जों सुबुङा गावनो गाव साननो नांगोन ओ बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो होबथानो नांगोन आरो बे सेवलाङै जिनिसफोर जाय प्लास्टिक एबा प्लास्टिक बथलफोर बेफोरखौ जोङो ओ मोनसे डास्टबिनाव दोननानै बेखौ साफा खालामनायनि मोनसे राहा लामा लानो नांगोन जानला मोनला जायगायाव गारा लाफासिनो ड्रेनाव गारहरा लाफासिनो बेखौ डास्टबिनाव दोननांगोन बा बबेबा मोनसे ओ बे मैला जिनिस दोनग्रा मोनसे हाखरफोरावहाय दोननो नांगोन अब्लानिया बै दैया गावनि लामाजोंहाय आरामसे थांनो हागोन आरो आरो दैबानानि ओ बिबाङा खमाव फैगोन बिनिफ्राय आरो जोङो बे राहाखौबो ओ दैबाना होबथानायनि राहा होननानै बुंनो हायो बान्दो खालामनानै बान्दो खालामनानै दैमा एबा दैसानि दैखौहाय बेबायदि दि सिद्दायै थांहैयोब्ला एसे आफाङावहाय बारा प्रेसार गोग्लैहैया आरो बे बान्दोखौहाय ओ बाला अन्थाइ होनानै खालामनायखौ जोङो आथिखालाव सरखारखौबो नुनो मोननाय जादोंसै मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नु नुनो मोनो जोंनि आसाम हादोराव दैबानानि बिबाङा जोबोद गोबां बेनिखायनो बेनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय ओ माखासे बान्दोफोर बानायदों आरो नैबे दैबानाखौ होबथानायनि राहा लामा लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो
औ नंगौ नोंथां।
नों थां बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोननानै आङो मोजां मोनबाय दायो बेनि सायाव सरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा ओं दे